हेलौ हेलौ औ नोंथां ओरैनो दङ औ नोंथां मा औ
बिदिब्ला दिनै नोंथाङा मा रायज्लायनो
रालायदो बिदिनो न'खरफोरनि बागैनो
औ बिदिब्ला नोंथांमोना न'खराव मोजांयैनो दं दा
मोजाङैनो नोंथां नोंथांमोना माबायदि
जोंहाबो बिदिनोसै बेमार आजारनि गेजेरावनो दसै आरो नोंथां आरो नोंथांमोनहा दासान्दि बरोवबो थांथाराखै नामा?
मा होनदों नोंथां?
नोंथांमोनहा दासान्दि बरोवबो जेरावबो थांथाराखै नामा होनदो?
जेरावबो थांथ'नाय जायाखै नोंथां नोंथाङा बहाबाफोर थांदों नामा?
औ जेरावबो थांनाय जायाखै नोंथां
नोंथांआ माबोरै दं?
आं मोजाङैनो दं नोंथां।
नोंथाङा नोंथांनि बे साननैसोआव न'खरा बोरै सोलिगासिनो?
बे साननैसोआ न'खराव सानसे मोजां सानसे गाज्रि बिदिनो गेजेरावनो दंसै। नोंथांमोनालाय माबोरै?
ए बिदिनो नोंथां जोंहाबो सानसे मोजां सानसे गाज्रि बिदिनो न'खर होनोब्लाथ' बिदिनोसै।
थां
नोंथांमोना न'खराव बोरैसो बोरै सोलियो माने मोजाङैनो सोलिबाय थायोना
औ सलियो नोंथां। आरो नोंथांमोननिजाय जानाय लोंनायफोरा माबोरै?
बिदिनो नोंथां मैगं थाइगंफ्रा आथिख खालावथ' बारा बिदि आबाद मावला नालाय न'खरफोरा एसे सोलिनो थानजासै आरो बायना जानांगौ जाहैबाय गासैखौबो। बारा एसेबां आबाद मावनोबो हालिया मैगं थाइगंनि नोंथांमोना बोरै मैगंफोरखौ बायना जायोना ना एरैनो आबाद खालामो
न' आगोल हाब बाद खालामोमोन ओमफ्राय दंसै इदिनो
नोंथांमोना बायनानै जायोना?
औ बायनानै जायो।
नोंथांमोननिखै बयनिबो न'खर न'खरफ्रा मोजां मोजां न'खरनि हालोदफ्रा मोजां मोजाङै नोजोबना गामिनि?
औ मोजाङैनो जोब
न'खरनि हालोदफोरा बयनाबो मोजां?
ब्रियाद दासान्दि बेथिं मोजां आगोलनि बायदि नंलिया माने मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो नोंथांमोनहालाय माबोरै?
जोंनाबो बिदिनो मोजांबो होनजोबजाया गाज्रिबो होनजोबजाया न'खर न'खर न'खर बयनिबो हालोदा आलदा आलदाथ' नाथाय गोदोनि बायदि बेबायदि ओ बारा खस्थ' गैलिया मावनानै जायोना बयबो
औ नंगौ नोंथां
न'खरफ्रा बयबो मोजाङैनो
औ
नोंथांमोना न'खर बेसेसो दं गामियाव
जोंहाथ' जोंनि गामियाव गोबाङानो दं
औ गासिबो न'खरफ्रावनो सुबुं टं बुरजा बुरजा ना सासे सानैल'
औ गासिबो बुरजा बुरजायानो दं माने
बयहाबो साब्रै साबानि बारा दं
औ साब्रै साबानि बांद्राय दं
नोंथांमोननिथिं न'खरफ्राव बांसिनानो न'खर। न'खराव बिदा फंबाय ज' बिदि जानानै दं नाना न'खरफोरा एसे गुबुन गुबुन जालांजोबबाय।
आवगायनि बादि बायदि नुनो थांलिया मानो होनबा गावबा गाव बिदि माने ज' ज' थालायनाया गैला। गावब गाव जालांजोबबाय।
औ। औ मा होनदों नोंथांआ।
आरो नोंथांमोना बोरैजोंहाय।
जोंनावबो बिदिथां आ बयहाब‌ बो बाराे गोदोनि बायदि ज' ज' बिदि नुनो मोनलिया। न'खरफ्रा एसे गुबुन गुबुन जालांजोबबाय ओं गावनि। बिदि फिसाइ बेजोंल' थायो। दा फंबाय बिदि बारा ज' थालिया। आरो गोदोनि बायदि न'खरसेयावनो जिजों जिसेजों जिनैजों गाहाम थानाय बिदि गैलिया।
औ।
आगोल ज' ज' थायोमोन आरो न'खरफोराबो माने बिदि नङामोन ना न'आवबो। थानो गैयामोन जानो गैयामोन बि। बिदिनो ज' ज' थालायनानै जायोमोन आरो।
ज आरो। फोर आबाद।
दाथ' गावबा गावसो जालांजोबबाय।
ओमफफ्राय नोंथांमोना नोंथांमोना न'खराव बोरै सोलियो।